हेल' औ खोनादोंना? औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
ओ आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ बिदिनो जेरावबो थाङाखै नामा?
दासान्दिथ' जेरावबो थांनाय जायाखै नोंथां। दासान्दि जेरावबो खामानि गैयिखाय औ
बिदिनो ओ नोंथांखौ ओ फन हरनायनि गुबै जाहोन ना जाहैबाय माने
औ
मोननैसो आयदाखो लानानै आङो सावरायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोनना?
औ जागोन नोंथां हागोन नोंथां
अ दाथ' बोथोरा जोबोद गरमना उम दा बे गरमनि समावहाय ओ गोबां मानसिफोरानो माने बेरायनो थांदों।
औ औ
दा बे बेरायनो थाखाय माबायदि जायगायाव थाङोबाथाय मोजां जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ आंथ' बिदि दासान्दि माने गावबो बेरायनो मोनाखै थांडाखै थेवब्लाबो आं माने सानो आरो जेनेबा दा गरम बोथोर नालाय जों माने पाहार एरिया बा दैमा दैसा थानाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि मिथिंगायारि माने बिफां लाइफां थानाय जायगाफोराव बेरायहैनांगौ आरो औ औ औ हाजो हाला जाय जायगायाव माने थान्दा एसे बार बारो बा जों माने जोंनिया जेबायदि गरम आबहावायाव बा जेनेबा बारहावायाव थायोब्ला जों जिखिनि जेनेबा खस्थ' बा जों गरम मोनो बेफोरबायदि गरम मोननि जायगायाव बेरायनो थांजायो आरो दा
औ औ जोबोद मोजां औ जोबोद मोजां दा बे समाव मोनसे सोंथि जाखांदों जे गोदोनि सम आरो दानि सम थासारिया जोबोद सोलायबाय गोदोलायनो माने नांगौ रोखोमनि अखा नांगौ रोखोम रोखोमनि सान्दुं नांगौ रोखोमनि बारहावा बिदि मोनोमोन आरो आरो गोदोहाय जोंनि थांना थानाय जिथु जिउ राहा जोबोद गोरलै जायोमोन औ मिथिंगायाव नांगौ रोखोमनि दंफां लाइफांफोरखौ जों नुयोमोन आरो नांगौ समाव अखा नुयोमोन बिदिनो नांगौ समाव सान्दुं मोनोमोन माने बोथोरा गोरोबलाङोमोन
गोरोबलाङो ओं
दैज्लां बोथोरावहाय जेरैबायदिहाय आबाद मावनो थाखाय जोंनो दै नांगौ जायो बे सम समाव जों मोनोमोन जेरै दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनो थाखाय दै नांगौ जायो नङा होमबा बेफोरखौहाय जोङो आगोल माने नांगौ समाव मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव माने बोथोर सयैयावनो माने एखमबा अखा एखब एखमबा सान्दुं बिदि जायो आरो बोथोरा गोरोबला नांगौ समाव जोङो दै नांगौ जाब्लाबो माइ आबाद मावनो थाखाय बा गुबुन आबाद मावनो थाखाय मोना बिदि जायो आरो दा बेफोरबायदि थासारिया सोलायलांनायनि जाहोना मा होननानै नोंथाङा सानो जेरै दा बुहुम नां दुंखाव खावनायाबो बांगासिनो गरमाथ' नांगौनि बारा जागासिनो दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा सानो
बिनि सोमोन्दै आं औ औ औ गोजोननाय था बाय नोंथां नोंथाङा आंखौ बुंनायनि खाबु होनायनि थाखाय औ दा जेनेबा जोंहा आबहावाया जोंहा सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जों सुबुंफोरनि जोंनि खामानि दामानि नङा होमबा नोंथां जों जिखिनि जेनेबा मावदों जों गोदोनिफ्राय जि जाय खामानिखौ मावनानै जोंनि मिथिंगाया खहा जादों जोंनि बार मण्डला जोंनि बार मण्डला सोलायदों नङा होमबा नोंथां बारमण्डलनि थासारिफोरा बेफोर खामानिखौ मावनानैनो जोंहा माने बेफोरबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरैबायदि बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा जोंनिया ओ बारहावायाव अक्सिजेननि बिबाङा खमिदों नङा होमबा नों थां कार्बनडाइ अक्साइदा ओ बांदों थिग बेफोरबाददिनो जेरै अखानि सोमोन्दै जों बुङोब्ला जोंहा अखाया माबोरै फैयो जेरै जों जोंहा माने थासारिया जोंहा गुसु गुदुं मोननैबो माने ओ बेलेन्स थानांगोन मोनसे एखे बिबाङाव नङा होमबा नोंथां ना जोंनि खायसे खामानिनि थाखाय जोंहा माने बेफोर माने जोंहा समान बिबाङाव थायासै जायनि जाहोनाव जोंहा माने बोथोरा सोलाय सोल' जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ जाय जायगायाव माने मिथिंगायारि सोमखोर बिफां लाइफां थायो बै जायगायावसो माने अखा हायो मानो होमब्ला माने बेयो मिथिंगाया जेनेबा जोंनि जायगाखौ गुसु खालामो नङा होमबा नोंथां बा बार मडण्लाव मोजां थासारि लाबोयो बारहावाखौ मोजां थासारियाव लाबोयो जायनि जा उनाव माने दै खफ' जानानै जोंहा माने अखा हिसाबै गोलैबोयो नोङा होमबा नोंथां
नोंगौ
अब्लासो माने जोंहा अखा हागोन थिग बेफोरबायदिनो जों माने बेफोरखौ जोङो दियान बा बेफोरखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावैनि जाहोनावनो जोंहा दिनै माने नांगौ समाव अखा मोनाखै बा जायनि जाहोनाव जोंहा गरमाबो बांदों नङा हबा नोंथां ओ औ बेजों लोगोसे दैबानानि ओ थासारियाबो जोंहा नुनायखौ माने जानायखौ नुनो मोनदों थासारि बेफोरबायदि औ बेजों लोगोसे जोंहा जों माने बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा जिखिनि मिथिंगा मिथिंगायारि समायना बेफोरबो गैया जालांदों नङा होमबा नोंथां बा मिथिंगानिफ्राय जिखिनि जोंहा नुथाय नुनो मोनो समायना समायना
औ
बेबो गैया जालांदों बेजों लोगोसे आरोबाव जेरैबायदि जों माने आबाद फोथारफोरावबो जोंहा माइ गायनाय बा माबा मोनसे आबाद मावनो अब्लाबो जोङो दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां बा बेवहाय थानाय हानि गुनाबो मोजां जानांगोन बेजों लोगोसे औ औ बेफोरबायदिनो माने गासै बिथिङावनो माने जोंहा ओ जोंनि सुबुंफोरनि मावनाय बिनि जाहोनावनो जोंनि बे बोथोर बा बारहावाया सोलायदों नङा होमबा नोंथां औ बेजों बेजों लोगोसे आरोबाव आरो गोबां जाहोन दोंबावो जायखौ जेनेबा जोङो मावनानै जोंनि जोंनि जेनेबा बारहावाया गाज्रि जादों औ आरो बेफोरबायदिनो नोंथाङा माबाफोर बाबुंथाय होनो होननानै सानबावदों नामा नों
नोंथाङा जाखिनि बुंनांगौ बुंखाबाय ना थाय आं एसे बुंनो सानदों एसे बुंनोसै आरो ओ गोदोनि थासारि आरो दानि थासारिया जिथु सोलायलांबाय नङा होमबा ओ गोदो नांगौ रोखोमनि दंफां लाइफांफोरा दंमोन। बेखायनो जों गोदो नांगौ थासारिखौ मोनोमोन आरो।
औ औ।
दा नाथाय नैबे समाव आं बेखौनो बुंनो सानो ओ दुंनायनि थासारिया बांदों। नङा होमबा?
औ औ।
जोङो गोजां बोथोरखौथ' एसेबां गोबाव मोननाय नुला आरो। आथिखालाव ओ गोजां बोथोरा फैयो आरो थाङो बिदि बुंनांगोन। नाथाय जोङो थांनाय बोसोरफोरावबो बा देग्लाय बोसोरफोराव दुंनायनि जिथु बिबां गोबां मोनदों आरो। गोबां बांगासिनो बिनि गुबै जाहोना जाबाय दंफां लाइफाङा जोंनि ओनसोलाव जोबलांनो हमदों। ओ बे बुहुमावहाय माने गोबां मानसिफोरानो दंफांखौ दानफायदों। बि फां लाइफांखौ दानफायदों नाथाय बिनि जायगायाव ओ फांसे दंफां दानफायनानै ओ बिदिनो बाब फांनै दंफां दानफायनानै बिदि गुबुन दंफां लाइफां जे गायफिननांगो बिखो सानाखै आरो। ओ बेयो गुबै जाहोन जानो हायो आरो ओ बिदिनो माने ओ रोजा रोजा दंफांफोरखो दानफायनानै ओ बेवहायनो जोङोन ओ गोबां गेदेर गेदेर बिल्डिं न'फोर लुनाय नुनो मोनदों। ओ बा फेक्ट'रि बिदिनो कारखानाफोर जों खुलिनाय नुनो मोनदों आरो। ओ बेफोरबायदि गेदिर गेदिर कम्पेनिफोर खुलिनाय नुनो मोनदों। ओ बेनि जाहोनावहाय ओ दुंनाया बांलां दों मानो होनना बुङोब्ला जोङो दुथायखौ ओ दंफ फां लाइफाङासो ओ ओ हमथायो नालाय होब थायो ओ दंफां लाइ फाङा जोंनो नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन होयो। अक्सिजेनखौ मोनोब्ला सो जोङो जिउ जिब जिब जिबि बा सुबुं माहारिफोरा थांनानै थानो हायो आरो। आरो जोंनि जिथु मोदोमनि ओ दुंनाय गुसु गुदुं थासारि बेखौ जोङो सामलायनो हायो। दा नाथाय नैबे समाव जोङो जेराव थाङो जोङो ओ टाउन सोहोराव थाङोब्लाथ' जों दफां लाइफांखोनो नुनो मोना जाहोना जाहैबाय माने ओ मानसि माहारिया बेफोरखो माने दानफायदों आरो फानदों बा गुबुन खामानियाव बाहायदों बेबायदि नुनो मोनदों आरो बेबाय दिनो माने टाउन सोहोरावथ' माने दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एस से माने ओ न' लुनायनि बिबाङा बांलांदों। न'फोरखौबो लुदों जे माने पाकानि न' लुदों पाकानि न' लुयोबाथ थ' बेवहाय जेबो ओ अक्सिजेन मोनगोन होननानै जों बुंनो हाया बेवहाय माने कार्बन डाइ अक्साइडनो बांगोन आरो बेवहाय कार्बन डाइ अक्साइदा बांगोन लोगोसे दुंनायाबो बारायलांगोन। ओ बेबायदिनो ओ ओनसोला रानस्राव जागोन ओ बारहावाफोरा गुदुं गुदुं जागोन दुंनाय बारै बारिगोन बेफोरबायदि आरो आरो बिदिनो मिथिंगायारि फिनजा थाय जालांगोन ओ मालाबा नाङै समावनो अखा फायना होगोन बार फैना होगोन नाङै समावनो दैबाना जागोन मानसिनि थांना थानाय राहायाव जोबोद जेंना नुजाथिगोन। बेबायदिहाय जागोन आरो ओ बिदिनो माने मालाबा ओ अखाफोराबो जोंनाव ओ नोंगौ जेनेबा आबादनि थाखाय अखा नांगौ नङा होमबा।
औ औ
बे अखायाबो माने मिथिंगायारि फिनजाथाइनि जाहोनाव एसिड अखा जानो हमबाय। एसिद अखा जायोब्लाथ' गोबां आबादफोरा माने गुबुंले जालांगोन बा गाज्रि जालांगोन खहा जालांगोन आरो सुबुं माहारिनि जिथु जिब जुनारनि मोदोमाव बे एसिड अखाया नांनो गोनांब्ला बे बिगुदनि बेराम जालांगोन लास
औ औ औ।
आरो फारसेथिं सान्दुङआबो बांद्राय दुंगासिनो बे सान्दुंनि जिथु दुंनाय बे दुंनायानो मानसि माहारिनियाव बा जिब जुनारनियाव माने बिगुरनि बेराम जाहोनायनि मोनसे ओ खाबु दं आरो जाहोन जानो हायो सानदुंनिफ्राय फैनाय जिथु फान्थाव गाबनि जिथु गाब नङा होमबा बे गाबा औ सोरां रोदा बे सोरां रोदाया मानसि बिगुरनि बेराम जाहैयो नालाय ओ बेयो आथिखालाव गोबां जेंना खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ बिदिनो गरमनि दिनावथ' ओरैनो एस एसे एनै माननाय मोदोम माननाय ओ बिदिनो बिगुरनि बेरामफोरखौ नुखायो आरो दे होनबा गोजोननाय थाबाय नोंथां समाबो जाबाय ओ ओ उननि समावहाय नोंथांजों एसे ‌रायलाय राय सावरायलायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों दे।
औ गोजोन्थों।
दे।